खोनादोंनाा मा खालामदों नोंथां
द ओरैनो
बोथोरफोरा माबायदिसनथिं
बोथोरफ्रालाय बिदि बिदिनोसै दसेनो अखा हानाय दसेनो सान्दुं दुंनाय आरो गरम
अ
द
जों बे समाव बिदिब्ला मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनो गाननाय जायो फोरोंनायनि सोमोन्दैसो जों सावरायनो जों गावनि जि एसे मोनथियो बेखौ जों सेशयार खालामनो
औ
जों जागायनोसै औ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनथिनो हायो जों जखौ दायो गानो जोमो जि जोंनि मोदोमखौ जों नानै लायो बेखौनो जोङो गाननाय जोमनाय होननानै बुङो जों गोदोनि बि समाव जोङो नायोब्लाथ' जों मोननो हायो गोदो बेबायदि जों जि दायो गानो जोमो बेफोरबायदि जि जोम गैयामोन मानो होनब्ला मानसिफोरा आ सिभिलाइस बेबायदिमोन माने हाग्रा बंग्रायाव थायोमोन बिदि फरायनाय हिक्खा दिक्खा बेफोरबायदि गैयामोन आरो आरो साननोबो रोङामोन जे जोंनि बडिखौ जोङो माने खोबनानै लानो नांगौ बा जों बिदि सि जोम गाननो नांगौ बेफोरबायदि सानामोन आरो मोनसे समाव बेबायदिनो जों खोनानो मोनो बेबायदि बंफां बिगुर बा बिदिनो जिब जुनारनि बिगुर बा बिदिनो बंफां बिलाइ इफोरखौ माने गानोमोन होननानै खोनानो मोनो आरो। नाथाय दायो जोङो बिदि सोलायबोनायखौ नुबाय आरो जोङो बर' हारिनि जि गाननाय जोमनाय जि जोम होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनथियो जि ओ हिनजावफोरा गानो जि दख'ना आरो हौवाफोरा जि गामसा आरो बिदिनो आर'नाइफोर बेफोरनो आरो। आरो लोगोसे जोङो मुंख'नो हायो जोंनि आइजोफोरा बा बर' सिख्लाफोरा बेफोर खौनो माने गावनि आखाइजों दायो आरो जों माने गोदोनिफ्राय खोनाबोबाय थादों जि गावनि आखाइजोंनो बेफोर खौ दायो आरो महर होयो आरो गाब गानायाबो माने गोदोनिफ्राय बिदि गुबुन गुबुन मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादनिफ्रायनो गाब गायोमोन बेफोरबायदि होनना खोनायो आरो जोङो। नाथाय दायो मेचिन बेफोरबायदि ओंखारबाय गुबुन गुबुन जोङो गाबबो मोननो हायो एभेलेबेल जोंनि जि बिगुर केनजों मिलायनाय बा जोंनि महर मुस्रिजों मिलायनाय बेफोरबायदि गाबफोरखौ जोङो माने गोसोबायदि बायनानै गाननो हायो आरो। नाथाय आं खोनानो मोनदों माने बे मेसिनाव दानाय बे आरो आखाइजों दानाय बियो गोबां फाराग होननानै आरो। बांसिन माने बे आखाइजों दानाया साबसिन गाननो मोजां जायो होननाय खोनानो मोनदों आङो। नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै
ओरैनोथ' आङो याव ओ बांसिन गावनि आखाइजों दानाय खोनादों ना नोंथां बांसिन गावनि आखाइजोंनो दानाय बिखौ जों बांसिन गाननो मोजां मोनो दख'ना आरो गामसा बेफोर मोननैखौ आरो। जोंनियाथ' बर' बर' दख'ना आरो गामसा
आरो गामसायाबोे मेन जाहैबाय औ।
औ ओ मानो होनोब्ला बे ओ
गोबां इदिनो मायदिनि दायो सोरबा सोरबा फाखुवा दायो सोरबा सोर
ओ मार्सथाइस गुबुन गुबुन ओ गामसाखौबो जों दिनो दायो अ। ओ जोङो मायदिनि दख'ना होनोब्ला जोङो ओ बे थान्दा जायो आरो बे मायदिनि दख'नाया बेखायनो जोङो गाननो मोजां मोनो। उम आरो
आरो इदिनो बेबायदि गैया आरो।
जोंनो जेराव गानथावथाव बेहाय गान जायो आरो दख'नाफोरखौ दानि जु दानि जुगावलाय मा
ओ बांसिनानो
बेलेग बेलेगाव जायगायाव बेरायहैनाय जायोना ओंखायनो बेलेग बेलेक ड्रेस गाननांगौ जायो गस्ला।
गस्ला औ लंपेन्ट बेफोरबायदिनो उम जोङो गामिनि हाबा माबा मोनसे खर्म फुजा इफोर जायो जायोब्ला जोङो ओ दखनाफोर गानो औ
आरो जोंथ' जों थ' दा दख'नाखौनो बांसिन गाननाय जायो मानो होनोब्ला जोङो न'आवनो थायो आरो बेलेगावबो थाङो ओ जों दा दख'ना जों बांद्राय कमफरटेबोल मोना आरोना
मोना आरोना ओमफाय गान
औ ओ दखन-दख'नाखौ जोङो नांगौ समाव गानो आरो ओ बेलेगाव
बेलेगाव थांब्ला बो औ
बिदिनो माने प्रग्रामफोर जाबोला माने बांसिन बिदि दख'ना बा गावनि हारिनि माने ड्रेसफोरखौ गाननाय जायो आरो आरो गुबुनाव थांब्लाथ' गुबुन द्रेस जेनेबा लाहै बेफोरबायदिनो माने थासारिफोरखौ खौ लानानै बा जायगाफोरखौ लानानै माने गाननो गोनां जायो आरो गुबुन गुबुन
औ
आरो गावनि जितु मोजां मोननाय जि कमफरटेबोल माने बे खौ नांगौ जायो मानसिनो
औ
दा बेबायदि आरो
आरो लोगोसे जोङो बे गाननाय जोमनायनि बेलायावनो ज जोङो बुंनो हायो दिनै गोब बां रोखोमनि जोङो बिदि गाननाय जोमनायफोरखौ मोननो हायो आरो गुबुन गुबुन माने हारिनि बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो जोङो माने गाननो नांगौ आरो गाननो सोलोंनो नांगौ मानो होनब्ला जोंनि बे हारिनि दख'ना बेफोरखौबो माने गुबुनफोरा मोजां मोनो आरो गाननो आरो समायनाबो नालाय गाननो
औ
माने गोबांखो बिदि अनसायनाय नुदों आरो दा बेनिखायनो जोङो ड्रेस गाननायाव माने गासिबखौबो जायहानो जि गोसो दं बेखौबो गाननो नांगौ आरो बेबायदि आरो जोङो मोनथिनो हायो बिदिनो माने जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जोबोद गोजौआव सहैबाय आरो जों बेफोरखौ लाखिनोब्ला जोङो माने गाननोबो नांगोन बेबायदि आरो ओरैनो नोंसोरनि बेबायदि गामि फोराव बिदि एसे बैसो जानाय बेफोरबायदि हौवा हिनजावफोरा माबायदि जेनेबा गाननाय जायो? दख'ना बा गामसा बेफोरबायदि गानोना दाबो?
ओ जोंनियावथ' ओरैनो बांसिनानो हौवाफोरखौ बांसिनानो गामसा गाननाय खौ एसे खम नुयो हाफ फेन्ट जेखौ बेखौ बिसोर बांसिन गानो आरो औ गावनि कमफर्टेबोल हिसाबै बिसो
साबै बिसोरो बेखौ गानो आरो औ
ओ आरो बे ओ ओ जेराव इदिनो बैसागो मागो बेफोराव बिसोरो गामसा गानो
औ औ।
आरो आइजोफोरखौथ' जोङो दख'नाखौनो गाननाय नुयो।
आरो मेख्ला होना
मेख्ला होनो जोङो बेखौबो बांसिन बेखौ गानो आरो बांसिन।
औ औ।
औ।
उ नंगौ। गोदोनि माने मानसिफोराथ' बांसिन बेफोरखौ बेखौनो गारनो दानि माने मुगानि मानसिफोरासो एसे माने उन्दैनिफ्रायनो आरो बेफोरखौ गानबोनाय जायाखै नालाय। एसे माने सोलायबोनायखौ औ नुयो आरो जोङो।
औ।
जों एसे माने सोलायनायखौ नुनो मोनो जोंनि गेजेराव आरो खायफा बा बेबायदिनो आरो जिखौ माने कमफरटेबोल नङो जि द्रेस खौ गाननानै मोजां मोनो बे गाव गावनि सायाव सोनारो। नाथाय जों गावनि ड्रेस हारिनि ड्रेस गाननायखौबो माने गारनो नाङा आरो बेखौ माने आरो माबायदि गानो बेखौ रोंथारनो नांगौ। सोलोंनो नांगौ नङाब्ला जोंनि जि गाननाय जोमनाय बेफोर बेफोरो मोनसे समाव गोमानो हागौ। जों जुदि गानाब्ला गाननो रोङाब्ला। बेबायदि आरो माखासेखौ जों गामसा गाननो रोङि बेफोरबायदिबो नुयो। दा मोनसे नलेज गामसाखौ माबायदि गानो बेखौ रोंना थानांग आरो गावगाय
गानो गाना बे बेलेग खोथा मानो होनब्ला जों इयुननि समाव जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसननि मानसिफोरनो जोङो जिहेथु खोन्थानांगोन नालाय औ बेबायदि आरो।
बांसिना जोङो गुबुनाव फरायनो थाहैनाय एबा गुबुनाव माबा खामानिखौ आरो गुबुनाव जब मावहैनाय मानसि बेखौ जों बिदि नुयो आरो गाननो गामसा गाननो रोङि दख'ना गाननो रोङि जों बेखौ नुयो आरो। जोंनि गामियाव थाग्रायाथ' ओरैनो गामसा दख'नाखौथ' गाननो रोंजोबखायो बयबो।
औ औ।
बांसिन जोङो गोरों मानसिफोरखौ नुयो आरो दख'ना गाननो रोङि गामसा गाननो रोङि।
औ औ नंगौ माने बे अना जि दानाय बेफोरनि बेलायावबो आरो जों बुंनो थाङोब्ला माने गामिफोरावथ' दायो दाबाय थायो जोंनि एसे बैसो जानाय जेनेबोला बिदिनो बैसो जानाय आइजोफोरा बिदि दायो आरो दा जोंनि दानिसे ओ माने सेंग्रा सिख्लाफ्राबो इफोरखौ माने सोलोंना लानांगौ होननानै आं सानो आरो मानो होनब्ला बिसोरथ' सानसे समाव बोराय बुरै जागोन दा बिसोर बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानो हानाय नङा। दा आरो ओरैनो बिथिं मिसिनफोराबो माने बांसिन बांसिन माने जागासिनो मेसिनाव दिहुननायफोरा। दा जिहेतु जोंना बेदों सोमोन्दो दङ नालाय दा बेफोरखौ माने गाव वाव इयुनाव बेखौ दानानै जेन आथिङाव गसंना थालायो थाया बे गावनि खोथा खिन्थु दख'नाखौ जे बोरै जायो गामसाखौ बोरै दायो बिनि माने गियान खौ एसे सोलोंना लानांगौ आरो मानो होम ब्ला बेबो मोनसे गियान जोंनो नांगौ। बिदि होननानै आं सानो आरो।
औ।
जों बिदिब्ला जोंनि समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ जों बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।